थां
औ नोंथां।
औ औ। नोंथां नोंथाङा दायो ओ दसे सम रायलायनो हागोन ना?
औ
औ औ खोनादों नोंथां औ
औ औ
औ अब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावहाय रायज्लायनो आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां रायज्लायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां औ रायलायनो हागोन
अब्ला जोंनो माने आइदाया ओरैहाय नोंथां ओ
औ
ओ जोङो गेलेनायखौ लानानै गावखौ माबोरैहाय फसंथानो हायो? बिनि सोमोन्दै दसे सावरायनो आरो नोंथां
औ सावरायजायो नोंथां औ
औ अब्ला नोंथाङा गेलेनायखौ लानानै गावखौहाय माब्रै जिउ खुंलाङो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना हरग्रोदो दे नोंथां
औ औ नोंगौ ओ जोङो गेलेनाय होनबा जोङो गोबां रोखोमनि गेलेनायखौ मोननो हायो। आरो बैफोर माने मोनफ्रोम जों ओ गेलेनायनि बेफोर गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गावखौ ओ जोङो गावनि हारिनिफ्राय लानानै जोङो ओ रायजो बा जोङो हादोरनिफ्राय ओ मुलुगाव जोङो सिनायथि होजानो मोन माने गावखौ खालामनो हायो बे बेफोर गेलेनायनि गेजेरजोंनो लोगोसे जोङो बैफोर गेलेनायनि गेजेरजोंनो आरो गावनि जिउ राहाखौ हर खालामनानै लानो हायो। ओ थिग बेबायदिनो जोङो ओ गेलेनाय होनोब्ला जों ओ थो जोंथ' गोरलैनिफ्रायनो जों बायदिसिना ओरैनो माने गेलेबोखायो बा फिसा बिला जोङो उन्दै समाव जोङो बिदिनो ओ खारला-खारनाय बा खारलाबायनाय इदिनो बारला बारथिंला बारथिंलि खालामनाय बा जोङो बलफोर मोनोब्ला बैफोरखौ ओ जोलाबायनाय बेफोरबायदि जोङो एसे जै जाय समनिफ्राय जोङो थाबायला थाबायनो हायो बा थाबायजेननो रोङो। ओबै समनिफायनो जोङो बायदिसिना बेफोरबायदि गेलेनायजों जोङो ओ देरबोयो बा खेलाफोर गेलेनायजों बेवहाय बेबायदिनो ओ माखासे ओ सुबुंफोरा माने
बे माखासे गिदिर गिदिर खेलाफोर गेलेनायाव ओ आखाइ आगान होयो बा बेफोरो बाहागो लाहैयो जेरै जोङो ओ जों बैफोर गेलेनानै जोङो मुं खामायनो हानाय एबा जोङो गावखौ फसंथानो हानाय जोङो बेफोरबायदि खेला होननानै बुङोब्ला जोङो नुनो मोनोदि ओ जेरै बुलुर गेलेनाय ओजोलुर गेले जोलुर गेलेनाय लोगोसे काबादि गेलेनाय ओमफाय ओ बक्सिं गेलेनाय आं आरोहाय बिथिं ओ बोरला थिर गावनाय जायखौ जों आर्सारि होननानै बुंनाय जायो। बेखौ ओ लोगोसे जोङो खारनाय आरो हकि गेलेनाय बेबायदिनो आरो माखासेफोर गोबां गोबां दङ'। ओ बेफोरबायदि खेलाखौ जोङो गेलेयोब्ला जों गावनि जिउखौ ओ बा गावखौ सिनायथि होनो हानायनि मोनसे लामाया बेैयाव दङ' आरो जोङो बैफोरखौ आरो गेलेनानै बा गेलेनो बा गोजौ ओ जोङो गिबियाव डिस्ट्रिक लेभेल बा डिस डिस्ट्रिक थाखोआव गेलेनानै ओ बेनिफ्राय जोङो देरहानानै बा मोजां नोंनि ओ गेलेनायखौ मोजां दिन्थिनो हानानै ओ दिन्थिनायनि गेजेरजों जोङो स्ट्रिक्ट ओ डिस्ट्रिक्ट लेभेल एबा जोङो स्टेट लेभेल एबा रायजोनि ओ हादोरसानि थाखोआव जोङो गेलेहैनो मोनो। अब्लानिया जों बेयाव ब' मोजां जुदि नोंनि गेलेनायखौ मोजां दिन्थिनो हायोब्ला जोङो बेनि उनाव हादोर ओ हादोर थाखोआव जोङो गेलेनो हायो। बेनि उनावसो जोङो हादोर थाखोनिफायसो जोङो आरो ओ गुबुन ओम गुबुन हादोरफोराव जोङो गेलेहैनो हायो एबा जों मुलुगावनो जों गेलेनो खाबुखौ मोनो। थिग बेबायदिनो जोङो ओ नोङो जुदि बेबायदि सा से मुलुगनां मिथिजानाय गेले खस्थ' खालामनायजों लोगोसे नोङो नाजानो नांगोन। ओ नोंनि गो माने गोसोआवहाय मोनसे ओ थि थानांगोन जे आं बेखौ हागोन। बा आं बेखौ गेलेगोन आं बेबायदि गेलेनानै आं बिनि गेजेरजोंनो आं मुलुगाव सिनायथि जागोन लोगोसे आं आंनि न'खर आरो रायजोनिबो सिनायथिखौ आं होगोन बो बेबायदि जोङो साननानै गोसो ओ गोरबोआव जों लानानै गोसो खाफ्रानानै जोङो बिदि गेलेलां थाङोब्ला जोङो बैफोर ओ गेलेनायाव जोङो गोजौ थाखोसिम जों सफैनो हायो। ओ सहैनायनि गेजेरजोंनो जोङो ओ आथिखालाव नुनो मोनो जे जोङो बेफोरबायदि मुलुगनां गेलेनाय जेरै ओमफाय हा हादोरारि गेलेनाय बेफोराव जोङो मोनहैयोब्ला आथिखालाव मा होनायखौ जों नुनो मोनो माखासे ओ गिदिर गिदिर साख्रिनि ओ मासिफोरखौबो बिसोरनो माने होखायो जेनेबा बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो साख्रिखौबो मोननो हायो बे साख्रि मोनोब्ला मा जाबाय जोङो गावनि जिउखौ जों खुंनायाव गोरलै जाबाय बा जोङो रां रां फैनायनि मोनसे लामाया जोंनाव गेवो थिग बेबायदिनो जों जोंनि न'खरखौ जोङो दैदेननायाव गोरलै जायो बा गावनि संसारखौ खुंनायाव गोरलै जायो बेबायदिनो बेनिखायनो जोङो बेफोर गेले नाइआवबो जोङो गोसो होनो हायो बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गावखौ दैदेननायजों लोगोसे हादोरनि रायजोनि मुंखौ जों लाबोनो हायो औ नोंथांनि नोजोराव बे गेलेनायनि गेजेरजों माबायदि जौगानो हायो बा जोङो माबायदि फसंथानो हायो गावखौ बेनि बागै नोंथाङाबो एसे फोरमायदो होनब्लाा
औ नोंथां
औ
गेलेनायजों गावखौ माबोरै फसंथा हायो बा माबोरै गेलेनानै जोंबो इसिबां मोनहैयो नङा होनोमबा नोंथां
नंगौ औ
दा नोंथाङा जेरै बुंलांबाय जे जोङो गिबियावहाय दिडिस्ट्रिक लेभेलाव गेलेनानै बिनि उनावहाय स्टेट स्टेटनि उनावहाय जोङो हादोरसा हाबाय हादोर बिदिनो मुलुगनां जों गेलेनो हाहैयो
औ
जानानै थेग आंनि नोजोरावबो नोंथाङा जेरै बुंदों बिदिनो थिग बेबायदिनो आरो नि अनगायै जोङो गेलेलायसिम माब्रै मोनहैनो होनबाथाय जोङो
नंगौ
नंगौ थारैनो जोंहा गेलेनायाव जे जोङो बै उन्दैनिफ्रायनो जोङो जे थि मोनसे थांखि थानांगोन जे आं बेखौ गेलेनानै जे आंनि जिउखौहाय आङो बेजोंनो खुंलांगोन बा संसारखौ सालायलांगोन बा न'खरखौ सालायलांगोन थिग बियो जुदि थि थांखि थायोब्ला जोङो बैसेबां मोनहैनाया थारैनो जोङो मोनहैनो हागोन दा जोंहा गेलेनायाव जोङो गोबां रोखोमनि जोङो जेंनाफोर जोङो मोनलाङो बा बा बुङोब्ला जोङो बेफोरजोंहाय जोङो गेलेनाय होनना बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो जोङो जे उन्दैनिफ्रायनो गेलेनायाथ' थाखायो गोबां रोखोमनि गेलेनाय थायो बेनि अनगायैबो नोंथाङा जे बुंलांबाय बुलुर जोलुर खाबादि खारनाय बेफोरजोंहाय जोङो मा गावनि जिउखौहाय जोङो बै मुलुगनां गेलेनायसिम थांनानै जोङो हादोरमा गेलेनायसिम थांनायसिम जोङो गेलेनानै गावनि जिउखौहाय मोजाङै खुंहैनो हायो। थिग बेबायदिनो जोङो माबायदि जानानै थांनांगोन होनब्ला बै गेलेनायसिबां मोनहैनोब्ला जोङो थि गावखौनो जोङो जोबोद सांग्राङै लाखि नांगोन जे जोङो जे जोंनो गेलेनायाव जोंङो जे नांगौ सकति जि देहानि गोख्रोंथि आरो जोंनि माइन्डसेट मोनसे बे थानांगोन जे जोङो एबा मोनसे खेलायावनो जोङो देरहानानै सेलेक्ट जानानै बा जोङो गोबां रोखोमनि ओ मा होनगोन बेखौ ओ पार्टि जानाय बायदिसिना बेफोरबायदि बबावबा देरहाबोनानै बा बेफोरबायदि सेलेब्रेसन जों मोनसे खालामनाय नुयो। बै सेलेब्रेसनाव खायसे खायसेफोरखौ जोङो नुनो मोनो जे लानाङै बा गाज्रि बुस्थु निसा बुस्थु बेफोरखौहाय एसे लाफादेरनायखौ नुनो मोनो जाहाथे बैफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थायोबा बेखौ लाथारनाङा। बिनि अनगायै जोङो मोजां रोखोमै जानो हायो जोङो फिथाइ सामथाइ आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो गावखौ गोख्रोंथि खालामनो थाखाय बा देहाखौ गोख्रोंथि लाखिनो थाखाय जोङो नांगौ समनि जोङो उन्दुनायखौ खौ लानानै जानाय लोंनायखौ लानानै जों फारसेनिफ्राय थि सांग्रांथिखौ जोङो लाखिनांगोन। अब्ला जोङो बै थाखोसिम जोङो मोनहैनायाव रोखा थारैनो जोङो मोनहैनो हायो।
औ
जोङो मा खालामनांगोन जोङो गेलेनाय हुदाखौ जोङो बे उन्दैनिफ्रायनो जोबोद मोजाङै नाजानांगोन जे गुबुन आंहा जेबो गैया जे आं आं बेखौनो आङो गेलेथारनानै आङो बेजोंनो थांनानै आं मोनसे सिनायथि हादोरनि सिनायथि मोनहैनाय बा गावखौ खुंनो हानाय गेलेनायजों जोङो थांनानै बैसिम मोनहैनो थाखाय जोङो मा जोबोद गावखौ ओ गोख्रों लाखिनानै जोङो मा दावगालांनांगोन आरो बै सिबां मोनहैनो। थिग बेबायदिनो जोंनियाव आरो ओ बेफोरबायदिनो सेलेक्सन फैयो दायो जोङो ओ बिदिनो ओ जोङो उन्दैनिफ्रायनो नुबोयो जे जोङो गोजौ फरायसालि गेजेर फरायसालिनिफ्राय जोङो खारनाय बारनाय बेफोर बेफोरनिफ्राय लानानैनो जोङो मासि मोनहैयो बै गोजौ थाखो गेलेनायसिम जोङो मोनहैनो हायो। सेलेक्ट जानानै बा सायख'थि बा सायख' जानानै आरो। बिथाङानो जोंनि गेलेनायखौ लानानै माबोरैहाय गावखौ खुंनो हायो बा फसंथानो हायो। नोंथाङानो जोबोद मोजाङै रोखा रोखायै
जोङो सावरायनायखौ औ नोंथां सावरायनायखौ जोङो बेयावनो फोजोबनोसै होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां नोंथां दे औ दे।